औ।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथाङा मा खालामनानै दङ।
आङो दा नै दुगैखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
दसे सम मोननो हागोन ना?
औ होनो हागोन नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो दङ।
दङ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ। बेलासिनि दं जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनि। औ। जोङो दा ओरैनोथ' जों फिथाइ सामथाइया जोंनाव थाख खायो बोथोर लायै बोथोर दा बोथोरावबा बे आसार बा दैज्लां बोथोरावहाय नोंथांमोननि जायगायाव मा मा फिथाइ मोननो हायो बेखौ एसे फोरमायदों।
औ दा जेनेबा दा दाथ' गोजां बोथोर नङा होमबा नोंथां।
औ।
दा जोंनि जेनेबा जायगायाव गोबां फिथाइ मोननो हायो जेरै ओ दा बोथोराव जोङो आमलाइ फिथाइ मोनो आरो। लेरख' फिथाइ मोनो। आरो रैमालि फिथाइ मोनो।
औ।
ओ आरो बायदिसिना जेरै
थाइजौ खानथाल मोनो
औ थाइजौ खान्थालबो मोनो आरो नंगौ। बिनि उनाव बायदिसिना जेरै जाम फिथाइ मोनो।
औ।
आरो बिनि उनाव जोङो। ओ खमलाखौथ' दा मोना होनबा दाथ' मोनाना खमलाखौ र' आरो मा फिथाइ।
बेबादिनो फ्लाम आरि मोनो आरोना
हो नोंथां मा होन्दों?
फ्लामफोरबो मोनो होनदों दा
औ नंगौ नोंथां।
औ।
जेरै ओं ड्रागन फु ड्रागन फिथायाइबो मोनो नोंथां बेथ'
खोनादों नोंथां। आङो एसे फोरमायनि जोंनियावहाय मा मा मोनो नोंथांनिसिम।
औ एसे खोन्थाना होगोन नोंथाङा।
औ दाथ' ओरैनो बे जोंना आमथिसुवा होयोना बे आसारा सार नांबाथाय
औ नोंगौ नोंथां।
बे आमथिसुवा समावहाय जोंना गासैबो फिथाइयानो मोनफैयो आरो।
औ
जोङो अबे आमथि सुवा जोबनाय लोगो लोगो बे सुवा नांनाय जोबनाय लोगो लोगो जोङो बेबायदिनो बावथाय मुवा बाउओ नालाय बेयाव जोङो मा मा फिथाइ मोनो होनबा? जोङो जेरैहाय थाइजौ खान्थाल खौथ' मोनखाथारो बोथोरनि औ। औ बेबायदिनो आनारस मोनो लितिकु मोनो आरो लिसु मोनो। बेनि उनावहाय आरो फ्लाम मोनो। आरो जोंनाथ' जेब्लायबो बे थालिरा थाखायो।
औ नोंगौ
बेनि अनगा आरो बेबायदिनो नालिंखर
औ
समफ्रेम गय इफोरथ' गोबां जोंनि बारि बागानाव थां बयहाबो गायो नङासै ओं। बिदिनो जोङो फिथाइखौ ओंख्रि जानायनि मादावहाय जोङो सावरायनो हायो। जेरैहाय खान्थाल।
औ
ना मोनजाफेरबाय?
जाबाय नोंथां औ खान्थालखौथ' माने ओंख्रिबो जायोना खायसे मानसिफ्रा।
औ बेखौनोथ' माने जोङो बेखौ माने। मोनथाम रोखोमै बेफार फालांगि खालामनोबो हायो आरो खान्थालखौ। जेरै जोंना बे गोरलैखौहाय मुजिनाय होनो।
औ
नोंसोरबा मा होनो?
जोंनिथिंबो बेखौनो होनो। नोंथां
मुजिनाय होनो बे गोरलै समावहाय बा खहा जाहांनाय समाव जोंनिया बेखौ फानहरो आरो बेबायदिनो बेफारिफोर फैयो आरो न'आवबो जानो हायो। जेरैहाय जोंङो अमा बेदरफोरजों बा लाब्राफोरजों जों बेबायदि गोथाव जायो। आरो बेयो बे खान्थाल गोरलैयाव बेबायदिनो एसे राबाथाय जोंङो‌ गोथाङै संख्रि होनानै खहाफोर खौ जानो हायो।
औ
औ बेनि अनगायैबो जों आरो फोमोननानै बेखौ जानो हायो। बेबायदिनो रायोबाबो बेफारिफोरा लांफैयो आरो गोमोनावबो बेफारिफोरा लां होयो बेबायदिनो जोंङो रांखावरि आरजिनो हायो आरो खान्थालाव। आरो औ बेनि अनगायैबो जों आरो बेगराबो जोंनिया जानो हाबाव बेगरखोबो।
बेगरखौ आरो फाननोबो हायोना नोंथां?
औ ओ आरो गोबाव सम जोङो दोनथुमनानैबो जानो हायो।
औ नोंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंङो बेगरखौ माबोरै जायो होनबा? जेरै थास' आयथेंफोरजों होनबा बाबेबा मोनसे लाब ख्रायाव आरो बाथोन देनानैबो आरो ओरैनो एवनानैबो जोंङो जानो हायो।
जायो बाथोनाव
औ नोंथांङा माबे मोनसेखौ मोजांसिन मोनो।
आङो माने मैथाजों जानायखौ मोजांसिन मोनो आरोना नोंथां।
औ औ मैथा आरो बेवहाय एसे ना बालाबो
औ औ नंगौ आरो बेदर बे फोरजों जायोबा साबसिन जाबावोसो नोंथां
औ नंगौ जोबोद दाथ' जोबोद खानथालनि बोथोर नालाय बेखौ गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो औ बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायाव बागानफोर खालामनाय दंङो नामा
जोंनियावथ' इसिबां मानि गैया नोंथां दा नोंसिनियाव नोंथांमोननिथिं दं नामा?
जोंनियाव ओरैनो माने रायजोयाव हा थायोना
औ
बेयावहाय माने जोंनिया रायजोयैनो माने गायनानै दोनदों आरो बेबायदिनो फिथाय थाइ गा बिफांबो दंङ आरो बे फिथाइ थायालासेनो बेबायदि बेसेन गोसा बिफांफोर दंङ ना जेरैहान थिथासाब बायदिसिना मा होनो बेखौ सिसु नों औ फिथाइ थायनायाव जोंङो होननो हायोबा जेरै थाइजौ दंङो खानथाल दंङो निफ्राय बे आमलाइ दंङो बेनिफ्राय आरो बे थाइगिर बेखौ जोंङो फ्रियावनो मोनजायो आरो माने जनाव आरोबाव मालाबा जोङो गामिफोरावहाय माबा मोनसे रांखावरि नांगौ जायो नालाय बेबायदि गामि सोलिनायाव
बेफोरखौहाय औ बेफोरखौहाय फाननो हायो आरो बेफोरनि अनगायैबो आंङो जेब्ला गुबुनाव बा गुबुन जायगायाव थांदोंबा आसामनि बाहेराव आरोना
औ
बेफोरबायदि फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ माने जोबोद गुवार गुवार हायावहाय गायनानै दोननाय नुदों आरो जेरैहाय थाइजौ खानथाल बेफोरखौहाय आरो जोंथ' माब्लाबो बेबायदि सानाना औ बे फोरखौहाय जोङो आबाद मावनो हायो बेबायदि गोजानाव जोङो दैथायहरनो हायो बेबायदि जोङो रां आरजिनो हायो बेफोरखौ सानफेरा आरो जों जेब्ला औ बेबायदिनो गोजान जायगायाव थाङोबाथाय माने नुनो मोनो आरो बेबायदि इमान मोजां माने बेबायदि आबाद मावनायखौ आरो गावनि न'खरखौ फिनायजों लोगोसे जेनेबा गुबुनखौबो जोङो बेयाव मुखुब थाहोनो हाबाय जेरैहाय दानस्रांनाय बेफोरनि फिथाइखौ खानाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जोंनि गेजेराव जेरैहाय ओरैनो बेखार सुबुंफ्रा ओरैनो बाराखा बेबायदि जोंनि आसामावबो मावोबा बा जोंनि बर'फोराबो मावोबा बेफोरखौ आङो माने बेफोर बायदि मावनो हागोन बेखौ सानो आरो बेबायदि मावबा गाहाम जागोन बेखौ सानो आरो मानो होनोबा जोङो गासैबो सरका साख्रिखौ नायगिरो अब्लाबोथ' जों मोनजोबनो हाया नालाय बेखायनो बेफोरबायदि मुखुब थायोबा आङो मोजां मोनो आरो ओरैनोथ' जोंनि जायगाफोराव हाफ्रानो ओरैनो दंला बायो नालाय औ औ अ औ नोंथांमोननिखैजा ओरैनो थालिर बागानफोर दङ' नामा? माबायदि सोलियो एसे फोरमायदो
औ जोंनिथिंजायबो थालिदा माने एसे मोजाङैनो सोलियो आरोना
औ
माने माखासे मानसिफोरा जेनेबा ओ बेयावहाय मोनसे बागान खालायनानै दोनदों जे थालिरबो गायदों आरो गयबो गायदों आरोना बेयावहाय जेनेबा ओ जोङो गय गायनोब्लाथ' थालिर गायग्रोनांगोनना बिनि उनावसो गयखौ गायनो हायो नङाब्ला गया मोजां जाया आरोना
ओम
थालिदखौ गायग्रोबाय बेनि उनावहायसो बे थालिदनि हासारनिफ्रायसो गय मोजां जायोना आरो जोङो थालिदखौ मावना जानो हायोबा मोजां आरोना जोङो बेयावबो गोबां रां खामायनो हायो जेनेबा नों माइ गायग्रा दुब्लिफ्राव ओरैनो खालि दोनदोंबा बेयाव थालिरफोर गायनानै दोननो हायो बिनिफ्राय जोङो मोजाङै जोथोन थोन लायोबा मोजांनो रां आरजिनो हायो आरो बेखौ नोङो जोथोन लाबाय थानांगोन आरोना जेनेबा हाग्राफोर आरि इदिनो दाखोर-दालाफोरखौ फोसाबबाय थानांगोन जों थालिद बिलाइफोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन हाख्लायनांगोन आरो बेखौ माबायदि फिथाइ थायगोन बे फिफांखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानांगोन अब्लासो जों थालिद फिथाइखौ मोजाङै मोननो हागोन आरो दानाथ' गोबां मिडिसिन बाहायो ना बिदिनो मुलिफोर बाहायो
औ
था थालिदा जाहा थे मोजां बिदिनो ओ गोग्गो जायो एसे मोजां जायो फिथाइया जानो गोदै जायो गोथावनो अब्लासो मानसिफ्राबो जागोन नालाय
औ
बिनिखायनो दानिया बांसिनानो गोबां मुलिफोर बाहायो आरोना बिनिफ्रायबो इसे फिफांफ्रा माने माखासे फिथाइफ्रा माने थाब थाब देरो आरो दानिया ओमफ्राय थाब थाबबो फाननो मोनो आरो दानिया
औ
सिगांनियाथ' बिदि बांद्राय बाहायामोन नालाय ओंखायनो एसे खस्थ' जायोमोन आरो सिगांफ्राव
दानियाथ' बेबायदिनो हरसेयावनो मोनोना
औ औ नों नोंगौ नोंथां
मानि अरिजिनेल जोङो गुबै मोननायखौ बा बेबायदि मुलि आरि होयिफोर थालिरखौनो मोनजालिया दानिया
औ नोंगौ
गासैबो बागानफोर मानो माने गासैबो बिदिनो फोमोनजोबो आरो माने औ बे बिदिनो बेफोरखौ जायो
बेमार-आजार जानो हमबाय दानिया
नोंगौ गोबां बेराम जायो आरो बेबायदिनो नोंथां सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ दे।
दे होनबा नोंथां